हेलौ हेलौ। हेलौ।
औ खोनाबाय? खोनायाखै नोंथां हो?
खोनाबाय खोनाबाय आं खोनाबाय, आंनिखौ खोनादों नामा? औ।
खोनाबाय
औ। हेलौ अ
हागोन औ औ जागोन दे। हागोन सावरायनो हागोन।
होनबा जों साव सावरायनोसै टपिगाव
जागोन दे सावराय जागोन दे।
अ त' बैसागु होनोब्ला थ' जों आं एक्स आं बुंग्रोनोसै ने नोंथां?
औ औ जागोन दे बुंग्रोनो हागोन।
त' बैसागु गु होनोब्ला जोंनि गाखैबो बे बै सागुआनो जादों जोंनि बर'फोरनि ट्रेडिसनेल
औ औ।
ओरैबायदि फालियो जोंनिथिं फार्सआवनो जे बैसागुआव मोसौ बैसागु जाग्रोयो मोसौ थुखैनाय बेखौ दमासि ना मा होननानै बुङो।
औ औ नंगौ।
अ ओमफ्रायो बेनि उनाव जोंहा जाय बिनि उनाव मानसि बैसागु जायो जेरै न' न' मोसानाय मानाय बिदिनो मानसिफोरनि न' न'आव थांनानै मोसानाय ओमफ्राय बिदिनो जान‌ नाय लोंनाय इदिनो जायो ओमफ्रायो बैसागुखो जोंनिथिंहाय साद दा सात दिन फालिनाय जायो आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
अ ओमफ्रायो जोंनिथिं बिदिनो बैसागु मानसि बैसागु जाखांनानै ओमफ्राय लास्टावहाय जमा न'खर न'खर मोसानानै बेनिफ्राइ बे जोबबोला बेनि उनाव पस्ट जानाय जायो आर ना गोखा गोखै बिदि हारि पस जानाय जायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
अ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसोरनिथिं जेरै माबा माबानि सोमोन्दै जेनेबा
बैसागुनि सायाव
बैसागुनि सोमोन्दै औ
औ औ आं हागोन ओ जेरै नोंथाङा बुंलांदों ओ बैसागु होनना बुङोब्ला आं इखोनो बुंसै जे बैसागु होनना बुङोब्ला ओ जोङो मा होनगोन गोजाम बोथोर गोजाम बोसोरखौ एं गारनाय हिसाबै ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ ओ फालिनाय हिसाबै बे बैसागुखौ जोङो मोनसे फोरबो हिसाबै खुंनाय जायो खोनादोंना नोंथां औ बे ओ बे बैसागुआव जोङो जोंहा सैत्र' दाननि जोबथा सानाव जागायजेनो जेराव ओ सेथि बैसागुआ जाबाय मोसौनि बैसागु आरो नैथिया जाबाय मानसिनि आरो सिगाङाव गोदोफोराव जोंनियाव आरो लाबावोमोन जेरै सैमानि बैसागो हांसोनि बैसागो सात दिनसेमनो बेयो जागायला मोन आरोना नाथाय दानि जुगाल बेफोरखौ लानाय जाला माथ्र मोननै रोखोम समालल' ओ लानाय जायोसै जेरै मोसौनि आरो मानसिनि खोनादोंना नों था औ ओ थ' बे मोननै बैसागुआव जोङो ओ मोसौ बैसागुआव फासआव मोसौ बैसागु जायो बे मोसौ बैसागुखालि जोङो मोसौखौ फासआवनो ओ हेलौ
हेलौ
खोनादों
खोनायाखैनो
हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना हेलौ
ओ खोनायाखै ओं
हेलौ खोनादोंना हेलौ खोनादोंं हेलौ हेलौ हेलौ
नोंथां हेलौ
खोनादों नामा
खोनायाख हेलौ
खोनाबाय आं खोनाबाय नोंनिखौ
हेलौ औ हेलौ थांनो हागोन नामा
ओमफ्राय नोंङो आंनिखौ खोनादों नामा नोंथां आं नोंनिखौ खोनाबाय
औ इलाय खोनाबाय नोंथां
अ थ' होमब्ला नोंथां आं बुंदोंमोन जे मोसौ बैसागु खालि जोङो मोसौखौ ओ फारआव मोसौखौ थुखैग्रोयो ओमफ्राय बे थुखैखांनायनि उनाव जोङो हांगारफोर फोननाय जायो आरोना बे हांगार फोननायाव जोङो ओ हांगारखौ मानो फोननो होनोब्ला जाहाथे मोसौनि मोदोमाव दुमालु जाया होननानै आं आरो ओ बेखौ जोङो हांगार फोनखांनायनि उनाव गुवार फोथाराव हगारहरो मोसौखौ जेराव जों बे फाख्रा सिख्रा हांगार फोननायनि थाखाय मोसौ मोसाफोरा गिना खारगोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो दानि जुगावथ' मोसौ मोसाथ' गैला मोसा लख्राफोर गैला होमबाबो आरो सिगांनि नेम खान्थिफोरखौनो जोङो फालिबोबाय थादों दाहालागै ओमफ्राय बे मोसौ माबानायाव होलांनायाव जोङो मोनसे खुगा मेथाइ खनो जेराव लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर जा हानजा हानजा बिदि होननाय बायदि मोनसे खुगा मेथाइफोरखौ जोङो खनै खनै मोसौखौ होलाङो आरो ना बे माबा खालि मोसौ बैसागु खालि औ ओमफ्राय बे मोसौ मोसौ बैसागुनि उनाव जोंहा फैबावो मानसिनि बैसागो दा बे मानसिनि बैसागुखौ आं बुंलायनोसै बे मानसि बैसागखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां न'फोरखौ फोथारना लायो ओमफ्राय बे न'फोर फोथारनायनि उनाव जोङो उन्दैफोरा गेदेर गेदेर सुबुंफोरखौ गेदेर बिमा बिफा गेदेरफोरखौ गेदेरफोरनिफ्राय मा होनगोन बोर लायो ओमफ्राय आरो गेदेरफोराबो उन्दै फोरनो बोर होनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरोना ओमफ्राय बे दिनखालि जोङो मा होनगोन मन्दिरफोराव थांनानै जोङो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबनानै बोर लायो आरोना बोर बिना लायो बे बैसागु खालि मानसि बैसागु खालि औ ओमफ्राय बिनि उनाव जोंनि ओनसोलथिंथ' बाखिया माने आद्रा थानाय दिनफोराव जोङो मोसानायखौसो लायोसै बे मोसानायाव जोङो न'खर न'खर खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरबायदि दामनानै न'खर न'खर ज' ज' मोसानानै मागियो आरो मागिनानै खाजा जायो ओमफ्राय बे जानायाव जमा जमा जायो माने सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो जमा जमा होयो बे सानखालि मोसायो आरोना आद्रा थानाय दिनफोराव औ ओमफ्राय बेयाव जोङो एन्थाब माने फिथाफोरबो सावो जेराव एनथाब अनासि ओमफ्राय जौ लोंनायफोरखौ खौ जोङो बे माबायाव मोसानाय आद्रा थानाय दिनफोराव नुनो मोनो ओमफ्राय बेयाव जोङो बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ गानो जेरै हिन्जावफोरा गाननाय दख'ना फालि ओमफ्राय आर'नाइ खास'नाय बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय हौवाफोरा गामसा ओमफ्राय आर'नाइनि माबा मा होनगोन खसाब गाननाय माने गस्ला बेफोरबायदि गानो ओमफ्राय खर' आव आर'नाइफोर खायो आरो बिदि आरो ओमफ्रायनि उन बिनि उनाव जोङो मोसायो मोसानायाथ' मोसाखायो ओमफ्राय बेनि उनाव जमा जमा खाजा जानानै बे बै बैसागुखौ कन्टिनिउ खालामनानै आरो बिनि उनाव जोङो लास्ट दिनफोराव फांसनफोर लायो प्रग्राम मोनायाव ओमफ्राय सानफोराव खेलाफोर लासिगोन खेलाफोर लानायाव जेरै दाउला सौलायनाय जमा जमा काबादिफोर गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां खेलाफोरखौ लानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय मोनायाव जोंहा प्रग्राम जायो। जेराव जोङो मेथाइ खननाय ओ रोजाबनाय मुसुरनाय मोसानाय फावथिना दखायनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओ मा होनगोन आखुथायाइफोरखौ खालामा आरो ना बे प्रग्रामाव मोनायाव औव ओमफ्राय बिदिनो जोङो गेदेर मा मानसिफोर लेंंहरो जेरै खाथिनि बा गोजाननि गेदेर मानसिफोरखौ। बे बैसागुआव जोङो बिबुंथि होनो थाखाय लिंहरनाय जायो आरो ओमफ्राय फार्स्टआव बेखौ आर'नाइजों बरायनानै जोङो बिनिफ्राय बिबुंथि लायो। गेदेर मानसिफोरखौ औव थ' ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय बिदि बिबुंथि लायो नालाया माने फांसनफोर जायो ना जाया मोनायाव।
औव जायो नोंथां जोंनिथिंबो बिदि मोनाफुराव फांसन जायो बिदि फांसन खिथिनाय एबा गित खननाय मेथाइ गायनाय इदिनो मोसानाय इदिनो ओमफ्राय खेला खेलाफोरबो होयो गोबां रोखोमनि ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो मोजाङै माने देखाय हाबालाहोयो बिदिनो माने बान्था हिसाबै माबा मोनसे महरै अननानै होयो आरो ना। बिदिनो जोंनिथिंबो औव।
औव अब्ला ओ मा होनगोन नोंथांमोननियावबो जोंनि इथिं जेरै बैसागुखौ फालियो बिदिनो फालिनाय जाया आरो ना होमबा।
औव फालिनाय जायो नोंथां।
औव होनबा नोंथांमोननियाव बो फालिनाय जानायखाय ओ गोजोननाय खोनादों गोजोननाय मोनदों। ओ ओमफ्राय बे बैसागुआव ओ नोंथांमोना जेनेबा- गोजाननि आलासिफोर लेंहर ना लेंहरा न'फोराव।
ओ जोंनियाथ' इदि लें लेंहरो माने गोबाङानो माने ना बिदि मा होनो इदि बैसागु फोरफोरखौ माने जानो थाखाय थाखाय फालिनो एबा मदद होफैनो थाखाय बिदि लेंंहरनाय जायो ओमफ्राय ज जेरै हाबा हुखा फोराव मदद होफैनाय एबा गोजाननिफ्राय नायनो लिंहरनाय इदि आलासि हां फायनाय इदि गोबां‌ रो गोबाङैनो लेंंहरनाय जायो। औव इदिनो लेंहरनानै इदिनो बरायो मायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननि थिंलाय माबोरै लेंहर ना लेंहरा।
उ ओ जोंनिथिंबो लेंंहरो माने ओ गोजान गोजाननि ओ मा होनगोन आलासिफोर बा जोंनि बर' नङै बिसोरखौबो लेंंहरनानै माने जोंनि बर' हारिनि माबाफोरखौ देखायनाय जायो आरोना जोंनिथिं। माने न'खरनि आलासिफोरखौबो न'खरनि सुबुंफोरखौबो जोङो गोजाननिफोरखौ लिंहरनानै जोंनियाव ओ बिदिनो खाजा जानायफोराव बैसागु रंजानायफोराव बिसोरखौबो बाहागो लाफायो आरोना बाहागो लानायाव माने बिसोरखौबो ओ मा होनगोन बेखौ ला लेंंहरा आरोना जियानो जा। औव अब्ला नोंथां ओ दिनै दिनैनि सुंद' सावरायथियाव जों बेखौनो बुंनो हासिगोन जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो। नोंथांमोननि ओनसोलाव जा जा फोरबोफोर फालियो बैसागुआव मा मा खालामो जोंनि ओनसोलथिंबो जेनेबा मा मा खालामो होनना बुङोब्ला दामनाय देनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय फोरबो फालिनायनि माबाफोरा एखे गोजायानो जोंनिथिंबो त' दिनैनि सुंद' सावरायथिखौ बेहखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
स
औ
औ दन्थसै ए होनबाब बेथ